हेल' नोंथां। अ हेल' नोंथां औ खोनादों
औ आं नोंथांखौ माने मोनसे टपकनि सायावस सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
दाव जों दिनै माने मागो मागो जोंनि जि फोरबो, बेनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ माने आ कल खालामनाय जाबाय। दा नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला जोङो मागो फोरबोनिसो सायाव जोङो सावरायनोसैमोन।
औ औ दे अब्ला सावरायनायखौ ओ जागायलांनोसै नामा होमबा?
औ औ दा आं गिबियावनो बुंग्रोनोसै जेनेबा नोंथाङा मागो फोरबोनि सायाव मा मिथिगौ बेखौ नोंथाङा आंनि सिगाङाव एसे फोरमायना होदों।
उम उम ओ मागो होनोब्लाथ' जोंहा बेबो ओ बर'नि मोनसे ओ फोरबो। आरो बेखौ बर'आल' नङा गुबुन जाथियाबो फालिनायखौ नुनो मोनो आरो आङो मागो फोरबोखौ।
औ
मागो फोरबो होनोब्लाथाय जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरा ओ गोदो गोदाय ओ जा जेरै खुंबोयोमोन। बेखौ एसे बुंना होनि आङो।
औ औ
गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मागोखौ
मागोनि ओ सिगांनि दाननि जोबथा
उसमा औ औ
अ पुस मागनि जोबथा खालाराव
औ
ओ बयबो ओ लावखार गथ'फोरा
औ
बे सानखालि थेलागुर लुनानै
औ
ओ बेलागुर लुनानै फोथारावनो हर थानानै ओ
औ औ
बिदिनो लावखार ओंखाम जायोमोन आरो बिदिनो लावखार ओंखाम जानानै ओ फुङाव ओ फुङावनो उथिनानै ओ बे लावखार गथ'फोरा दुगैस्रां लोबस्रां बे ओ फेलागुरखौ ओ सावोमोन आरो। माने ओ बे फोरनि अरखौ फुजिनाय जायोमोन आरो। बे मागो फोरबोआव बेनि उनाव ओ बर' सुबुंफोरा गोदो गोदाय
औ
माने ओ बे समाव बे सानखालि
औ
बयबो ओ दिंखि बा उलाराव बा ओ बयबो लोगो नांनानै फिथा सौरायाइ देयोमोन आरो। देनानै बिदिनो देनानै बिदिनो ओ संनानै जायोमोन आरो। दानि जुगावथ' आरो ओ बे मागो फोरबोआव बेलागुर लुनायाबो एसे खम जालांबाय आरो दिंखि बा उलारफोराव माइ देनायखौबो नुनो मोनलिया गासिबो दानि जुगाव मेचिनजोंनो सौनानै लाबोनाय रखम जायो सौनानै लाबोनायखौ बांसिन नुयो आरो दानि जुगाव देंखि बा वलाराव देनायखौनो नुनो मोनला आरो बिदिनो ओ बे गथ'फोरा ओ
औ
फुङावनो फिथा जानो ओंखारलाङो आरो फिथा मागि हैयो न'खर न'खर नखर मागिहैयो बेफोरबायदिखौ जों नुयोमोन आरो गोदोनि समाव बिनि ओ अखानायै ओ से खालार खालि से खालार खालिबो
हेलौ
अ हेलौ खोनादों नोंथां
औ खोनागासिनो दे आं बुं
औ औ बेनि उनाव मागोनि से खालार खालि
औ औ
जोंनि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा इसोरखौ बे से खालार खालिबो फुजिनाय जायोमोन आरो बिदिनो सोरबा सोरबा गोदान गोदान बाथौ दुमनानै इसोर सिबिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दाबो सिबियो दाबो नुनो मोनो जोङो बेफोरबायदिनो मागो फोरबो खौ आं खुंनायखौ नुनो मोनो आरो ओ आरो बिदिनो दानि जुगाव मागो फोरबोनि बिदिनो मोनसे सम लानानै फांसन बा बायदिसिनाफोरखौ खुंनायखौ आं नुनो मोनो आरो दानि जुगाव
औ औ
बे मागो मागो फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै फांसन बायदिसिना खुंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो एसे मागो फोरबोनि सोमोन्दै मा मा मिथिगौ एसे सुंद'यै फोरमायना होलाय नोंथां
औ औ नोंथाङाथ' जा माखासे जि जोंनि मागो फोरबोनि जि माखासे नेमखान्थि बा बेफोर खौथ' नोंथाङा फोरमायलांखाबाय दा बेजों लोगोसे जोंहा माने मागो फोरबोआव माने जोंहा थैनानै थांनाय माखासे माने जोंनि न'खरनि जि गोदोनि सुबुं बेसोरमोननावबो मान बावनानै माने जोंहाथ' फिथा देनाय जायो नालाय मागो फोरबोआव बे फिथाफोरखौबो बाउनाय बे माने नेमखान्थियाबो दं आरो
औ औ नंगौ
औ बेफोरबायदिनो माने मागो फोरबोआव जोंहा ओरैबायदि गोथाव गोथाव माने जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा माने फिथा सौराय बानायो माने
औ
गासैबो माने माने मागो फोरबोआव माने बेफोरबायदिनो माने जोंहा बे फिथा सौरायखौ माने बयबो गावबा गावनि न'खराव थांनानै जाहैजानाय खौ लुबैयो आरो
औ औ औ
दा बिदिनो माने मागो फोरबोआ मोनसे जानायनि जानाय लोंनायनि मोनसे आ फोरबो होननानै बुंबाबो जों बांद्राय बुंनाय जानाय जानाय नङा आरो औ दा बिदिनो माने आ जोंहा माग गो फोरबोआव बानायनाय फिथाफोर जेरै फिथा लावदुम फिथा थावनि फिथा एन्थाब। नालेंखर लारु बेफोरबायदि माखासे फिथाफोर दङ दा बैफोर फिथाफोरखौ खौबा जोंहा माइब्राजों बानायनाय जायो सोरखौबा माने माथा बा जोंनि जि नर्मेल ओंखाम जाग्रा माइरं बा सोरखौबा जोसा बेजों बानायनाय जायो आरो
औ नंगौ
बेबो जोंनिया गोदै गोबाब बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि फिथा सौरायफोरखौ बानायनाय जायो आरो मागो फोरबोआव।
अ
बे मागो फोरबोआव जोंहा फिथा सौरायल' जानाय जाया जोंहा मागो फोरबोनि फोरबोनि समायाव माने गाव गावबा गाव न'खराव मा ने जि बेदर फिसाखौ जानो लुबैयो बेखौनो माने लाबनानै जाफैनायखौ जोङो गोबांनि नखराव जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोराव। दा बिदिनो जोंहा सोरहाबा ना जानो लुबैदोंब्ला ना गोदोर गोदोर लाबोनोसै सोरहाबा बेदर दाउ जानो लुबैदोंबा दाउ लाबनोसै। सोरहाबा अमा जानो लुबैदोंब्ला अमा लाबनोसै सोरहाबा आरो बोरमा जानो लुबैदोंब्ला बोरमा जानोसै सोरहाबा मैसो जानो लु बैदोंब्ला मैसो जानोसै बेफोरबायदि माने जानायनिनो मोनसे फोरबोआ जायो आरो जोङो माग मागो फोरबोआव औ दा बिदिनो मागो फोरबोआव माखासे रंजानाय बा माखासे फानसनफोरखौबो जोङो खुंनायखौ दिनैनि मुगायाव नुनो मोनो होननानै नै नोंथाङाबो फोरमायखाबाय जोंनि ओनसोलावबो औ बेफोरबायदिनो माने बेफोरबायदि फोरबोआव फानसन बेफोरबायदि लानायखौ जों दिनैनि मुगायाव नुसै आरो औ।
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने मा मा फिथाइफोर फिथा सौरायाइफोरखौ बानायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा। मा मा फिथाफोर बानायनाय जायो
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा जा बुंलांबाय बेफोर बेफोरनि फिथा ओ बेफोरबायदि फिथाखौनो जोंनि ओनसोलावबो बायनायनानै बानायनानै जानाय जायो आरो जेरै माइब्राजों बानायनाय ओ फिथा ओ एन्थाब फिथा बा हगमा फिथा बेफोरखौ
औ
ओ गाथा बा सिबिं एबा नालेंखरजों एबा मेथाइ गुरुजों लगायनानै संनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो सौराय ओ आरो ला रु बेफोरबायदिनो बायदिसिना ओ ओ बानायनानै ओ जानाय जायो आरो उम नोंथांमोननियाव उम मागो फोरबोआव फांसन बायदिसिनाफोरखौ खुंनाय जागोन ना जाया नोंथां
औ हेल'
औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों आं उम माने आं बुंदोंमोन नोंथांमोननि जाय ओनसोलाव ओ जायगायाव मागो फोरबोआव फांसन बायदिसिनाखौ ओ खुङोना खुङा बेखौ सोंदोंमोन नोंथां
औ
खोनादों
औ माने जोंनि ओनसोलावबो माने फांसन मागो फोरबोआव फानसन बेफोरबायदि फालिनायाव माने माखासे माने जोंहा माखासे खेला बैसोगोराफोरनि खेला थामा बुख्रेबनाय बुङानो होन बा जोंहा ओ माखासे दिरुं बोलायनायानो
औ उम
खेलाखौ माने बेफोरबायदि माने माग फोरबो माने बेफोरबायदि फांसनफोरखौ लानाय जायो आरो
औ औ औ
औ बेफोरबायदिनो माने जोङो माने मागो फोरबोखौ बेफोरबायदि गा गाजा गोमजायै रंजानायजोंनो आरो जानाय लोंनायजों माने जोङो हगार हर होननानै बुङो आरो आरो जों नुबोगासिनो उन्दै समनिफ्रायनो
उम उम उम
औ दा नोंथां माने समाबो एसे बावबाय बेखायनो जोङो दा बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै सावरायनायखौ
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
अ औ दे
औ दे